औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां आं।
औ खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलि। औ नोंथांनो ओ आं फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा ओ जोंनि जा बर'नि ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रि बेनि सोमोन्दै आं नोंथांजों फंनै हो बाथ्रा सावरायनो होननानै हरनाय जादों आरो नोंथां। नोंथाङा सम मोनगोन ना? औ औ। बिब्दिब्ला ओ नोंथाङा आंनोहाय फोरमायनो हागोन ना जोंनि जे बर'नि दोरोङारि ओं जोंहाथ' गोबां ओंख्रि दङ' नङा होमबा नोंथां बर'नि।औ बिब्दिनो बेनि गे जेरावनो जोंहा अनलाजों दाउ सबायजों साम' बेफोरनि सोमोन्दैनो नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायनानै होदो।
औ औ नोंथां ओ जोरै जोङो औ। ओ जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनब्लाथ' जोंनाव जोरै अनला दाउ सबाइ साम' नार्जि अमा बेफोरो जोंनि बर'फोर नि मोनसे दोरोङारि अ ओ ओंख्रि आरो जोरै जोङो नाफाम बेफोरखौ ओ जोङो जोंनि बर र'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जानो मोजां मोननाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओंख्रि आरो बियो दोरोङारि ओंख्रि जोरै औ ओ जोरै जोङो उम अनला जों दाउखौ संनोब्ला जोरै जों गिबियावनो ओ अनला संनोब्ला जों गिबियाव नो ओ बै माइरंफोरखौ जोरै सोमना दोननांगोन जाहाथे देनायाव बियो थाबैनो गुरै जा - जानानै गेब्लेयो आरो नोंथां देनायाव।
औ नंगौ।
सोरै बे औ। जों बेखौ जोरै दिंखि ओ बेफोरजों दिङो जोङो ओ देना लाना गोन बेनि उनाव जोङो दैखौ ओ सा-सारायफोराव जोङो फुदुंना ला लाग्रोनांगोन आरो बिनि उनाव जोङो औ बिनि उनाव जोङो बेयाव अ दाउ होनोबाथाय जोङो दाउ बेदरखौ मोजाङै एवग्रोना लानांगोन आरो नों थां एवनानै जोङो बेखौ थिखांदो ओ थिखांथ'ना दोननांगोन। बिनि उनाव जोङो ओ औ जोरै साराया गोदौब्लाथाय दैया जों अन गुन्दै खौ आखायजों एसे एसे फ्र फ्र सारना ओ सारनानै होनाय जायो आरो नों थां गोदौनायाव औ बिनि उनावहाय जोङो बेयाव ओ जोरै जोंनि ओ जोरै गंगार धुनदिया जोरै रुगुन्स सामब्राम हालदै ओ ओ सुं ख्रै बानलु बेफोरखौ जोङो बेयाव हरनाय जायो आरो होनाय जायो। ओ बिनि उनाव जोङो औ दा एवना लानाय दाउ बेदरफोरखौ जों बेयाव होनाय जागोन आरो नोंथां जोरै जोङो ओ बेयाव खारै बारायनाय जायो जोंनि बर'फोरनिनो मोन से बियो खारै आरो जों बर'फोरा बांसिनथ' खारै जानासो मोजां मोनो नालाय। बे खारैखो जोङो थालिर फस्लानिफ्राय जोङो बालायनाय जायो आरो नोंथां। बेयाव खारै होनांगोन आर ओमबासो ओमब्लासो जागोन ना बि अनला खारै ओ बिनि उनाव औ बेनि उनाव जोङो ओ अनला खारैखौथ' जोंनि बर'फोरनि ओ जेरै ओ हाबायाव जोङो हाथा खुरनायावबो जोङो ओ खैना गोदानखौ जोङो इ सिं खनायाव जोङो संनायखौ नुयो आरो नोंथां हाथा होनोसै समाव ओ हिन्जाव गोदाना औ अनला संनायखौ जोङो नुनो मोनो अनला ओंख्रिखो जोरै जोङो नार्जिफोरखौबो जों जोरै सोरनिबा सारादु जायोब्ला जोरै जोङो सारादुआव ओ संनायखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो जोरै जोङो सारादु जायोब्ला बेखौ जायोब्ला ओ जानांगौ होनना जोरै जोङो ना जि अरगारनाय होननानैबो बुङो आरो नोंथां। नार्जिखौ बाहायो औ आरो जोंनिनो जोरै बर'फोरा बांसिन नाफाम बाथोन ओ जा जानो मोजां मोनो नालाय जों नाफामखो जोंनिनो ओ मोननाय जोरै थास' थास' बिथिरि ओ थास' गोसोमनि देन्थाजों आरो जोङो नाफ ना ना गोरानफोरखौ फोरानना जोङो ओ देनानै जोङो ओ जोरै अवा हासुङाव ओ सोनानै दोननाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जों बेखौबो खारैजों एसे एसे एवनानै जानाय जायो आरो। औ नोंथाङाबो एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा जोरै ओ साम'जों सबाइजों माबादि संनाय जायो जोंनिनो मोनसे बेबो बर'फोरनि दो दोरोङारि ओंख्रि नालाय नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होदो माबायदि संनाय जायो।
औ हागोन नोंथां थारैनो‌। ओ जों हाथ' नोंथाङा दानिसो बुंनानै थांबाय जे बर'फोरनि ओ माने साबजानाय ओं ओंख्रियानो बर'फोरनाव बांसिन जानाय ओंख्रियानो जाहैबाय खारै ओंख्रि जोंनि बर'फोर मानसिफ्रा। खारै ओंख्रि जाना जोबोर मोजां मोनो औ। औ। ओ जोंहा साम'जों सबायजों साम' जानो थाखाय खाय जोंहि साम' नांगोन सामखौहाय जोङो दैमानि दैमा बा फुख्रिनि फ्राय मोननाय जायो। औ। दानि जुगाव मानसिफोराहाय बेफोरबायदि बारा नागिरबांनोबो बायो नालाय, बिनि थाखायनो बांसिनानो माने ओ हाथाइफोरनिफ्राय बाजारफोरनिफ्राय निफ्राय बायनानै लाना फैनायखौ नुनो मोनसै। आरो औ औ। बेनिफ्राय जों बे साम'खौ जानो थाखाय जोंहा गिबियावनो जों बेखौ लाबोना दोननानै साननै बा सानथाम सोमनानै दोननाय जायो। मानो होनबा साम'आथ' हाब्र'आवसो थायो नङा होमबा नोंथां। औ बेनि थाखाय। औ। सोमना दोन दोनबोलाथाय जोंहा जा सामुवा हाब्रु थानानै जा मैला दंमोन बेफोरो ग गलाङोबा खारो बेनि थाखाय जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरो। औ बिनि उनावहाय जोंहा औ साम'खौ जेब्ला साम'आ साननै सानथाम जायो अबोब्ला जोङो सोमना दोननायावहाय दैखौ सोलाय सोलाय सोमनानै दोननांगौ। आरो औ बेनिफ्राय जोंहा साम'खौ सोमनानै दोनखांनायनि बिनि उनावहाय जेबोला बे बिनि मैला फुरा गलांजोबो अब्ला जों बेखौ मोजाङै सुस्र'नानै बिनि जा दाखोन सामनि औ बेखौहाय जों बोखानानै गारोबा सायो जों बेखौ बेनि उनाव ओमफ्राय जों बेखौ सायखांबोला जोंहा बेनि जा साम'नि उम उननि बाहागो बे औ। बेखौहाय जोङो दानस'नानै गारनाय जायो‌ औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ दानस'नानै गारनानै बेखौ मोजाङै हुनानै सुबावो। सुना सु सुनानै जोङो जेबोब्ला बेयो मोजां जायो अ ब्ला जों बेखौ मोजाङै दोनबाय दोननानै जोंहा सबाय नांगोन सबायखौथ' जोङो। जेबोब्ला सबाया गथाबा जों बेखौ हुख्रेमनांगोन। हुख्रेमनो जोङो ग्रेन्डार मिक्सारावबो हायो बिदिनो गुबुन मुवा बेसादफोरजोंबो हायो। नाथाय दानि जुगनि मानसिफोरा बांसिनानो ग्रेडार मिक्सारखौ बाहायनायखौ नुसै आरो औ। बेनिफ्राय जोंहा बेखौ मोजाङै उननानै सबायखौ मोजाङै उनखाना जों सबबायखौबो दसे सोमनानै दोनो जाहाथे बेयो रुइयो। बिनि बिगुरफोरा रुइयो बिनि थाखाय औ बिगुरफोरखौ रुहोनानै जाहोनानो जाहैबाय मा बिबुरैखौ खारहोनो औ बिनिफ्राय जोंहा जेबोब्ला सबाया रुइयो रुइनानै बिन बिगुरफोरा मोजाङै खारो अब्ला जों बेखौ मोजाङै सुयो सुनानै जोङो बिबदिनो ओ सुनानै लानानै सामुखौ फार्स्टावनो गिबियावनो जों सामुखौ एवफ्रामग्रोयो थाव गुबै होनानै औ एवफ्रामनानै जोङो मोजां एवफ्रामना लायो एवफ्रामखांनानै जोङो बिब्दिनो ओ साम'आ मोजां जाबालाथाय खांनानै दोनो खांनानै दोननानै जों सबाइखौ रुयो। बे बेवहाय जोंहा खारै होनानै रुग्रोयो। खारै नङाबाथ' सबाइ ओंख्रि जानाय नङा औ ओ नोंथाङासो दानि बुंलांबाय जे जोङो खारैखौ ओ थालिर फस्लानिफ्राय बानायनाय जायो बे थालिर फस्लाखौ थालिर फस्लाखौ जोङो सिनि सामपानिखौबो बानाय सै ओमफाय आइथिया थालिरनि ओफ्राय दानि जुगावथ' माबा नाले खरनि बै जा
सिबिंनि बेबो औ औ औ नंगौ नोंथां बेजोंबो बानायनायखौ नुयो
औ सिबिंनि जा बिगुर बेजोंबो बानायनाय नुसै आरो औ नाथाय मानसिफोरा बुङो जे खारै मैगं खारैयाहाय मोजां जायानो बेफोर थालिरनि बायदि बिदि जायानो आरो माने सिनि ओ
बांसिन जोङो आथिया थालिरनि ओ खौ मो। मोजांसिन आरो गोबाबसिन जायो होननानै जोङो ओ मोनथियो आरो नोंथां आरो एसे मोजांबो जायो जेरै आथिया थालिरनिआ गोबाब साबसिन जायो आरो औ।
बो जोरो औ बेनिफ्राय जोंहा ओं सबाइखौ रुग्रोना लानानै जेबोब्ला सबाया रुयो अब्ला जों बेखौ सागं सायो ओ सागं सानानै जों बेवहाय जा एवफ्रामना लानाय साम' बे खौबो होफायो होनानै जोङो मोजां मोननाया लासे माने ओ सङो आरो गोबाव सङो आरो। औ संनानै जोङो बिब्दिनो जों बेयावहाय मस्ला मस्लि जेरै ओ। हायजें सामब्राम गुफुर बि बिदिनो जिरा मस्ला जाब्रां मस्ला बेफोरबायदि होनानै देन बाथोन जा मस्ला मस् बिबदि देनानै होयो आरो जाहाथे ओंख्रिया गोथावसिन जायो औ बेनिफ्राय जोंहा बिब्दिनो ओं बेफोरखौबो ओ होखांनानै ओंख्रियाव मोजां ओंख्रिया मोजां जबोबा जा बा मोजाङै रानोब्ला ओंख्रिनि दैयाव। अब्ला जों बेवहाय नोंथाङाो दानि होनलांनाय गंगार दुन्दिया बा धुन्दिया बेफोरबायदि होजायो आरो औबो बिबदिनो होयो। औ होनानै जोङो ओंख्रिखौ साखिनानै खांनाय जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नोंगौ ।
औ ओ बिनि उनावहाय जोंहा नारजिजों अमा बेखौबोथ' जोंहा बर'फोरा गोबां जायो नारजि दोलो बा ओ नार्जि रुदुबनाय औ बे नारजिखौहाय जोंहा बे नारजिखौहाय जोंहा फाथोनिफ्राय बानायनाय जायो जहा फाथो जों फैयोना बेनिफ्राय जोंहा बानायनाय जायो औ बिदिनो जों बे फाथोखौ फाथो' बिलाइखौहाय गोरलैयावबो जानाय जायो बिबदिनो बे नारजि ओंख्रियावबो जोंहा खारै नङाबा जाया माने खारै नङा जोंनि बर'फोरनि जोबोर माने ओ गोसो सिङाव हाबथाबना हानाय मोनसे माबा आरो औ।
औ
जोंनि बर'फोराहाय बिब्दिनो खारै मैगं जानानै जोबोद मोजां मोनो । मोनो औ माने बिसोरनो बिसोरनो खारै मैगं मोनबोलाथाय जेबो नांला ना बो नांला बेदरबो नांला इदि आरो जोंनि बर'सुबुंफोरा
औ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि सुबुं फोरा आजै आजौमोननि ओ समनिफ्रायनो खारै ओंख्रिखौ बांसिन बाहायनाय जारोमोन जेरै ओ गोदायथ' एसेबां ओ थाव गुबै बाहाय बाहायनाय जायामोन आरो बांसिनानो गेस्तिग जायो होनना औ । गोदोनि सुबुंफोरा जेरै ओ मैद्रु रुदुबनाय आरो खारै ओंख्रि होन ब्लाथ' बिसोरो जोबोर जोमथारमोन नालाय जानो बेनि बेखायनो खारै ओंख्रिया जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओ ओंख्रि होनजायो आरो नोंथां ।
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानैै फैब्लाय जोंनि बे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि आयदा बेनि सोमोन्दै सावरायनायखौ जों बेखिनिनो दोनथोंनोसै नामा नों
औ औ नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ औ नोंथां ।
दे बिदिब्ला नोंथां औ